हेलौ
हेलौ खोनादों ना
खोनादों गोजोन मोनाबिलि।
औ औ औ गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसि सिमबो
आं दावबायनायनि स सोमोन्दै रायजलायनो सानदों थांदो।
औ औ राय्लायनो हागोन
दावबायबायना फैगौ सामार भेकेसनाव बहा प्लेनिंफोर लादों नामा।
प्लेनिंआथ' लादोंमोन कि शिलंआव थांगोन बिदि बिदि सानदोंमोन आरो नाथाय जाफुंगोना जाफुङा बेखौथ' बुंनो हाथ'ला खिन्थु उम सिलंआव थांगोन होननानै सान दोंमोन आरो
औ ट्रेभेलिं खालामनानै मोजां मोनो होमबा?
औ औ मो जां मोनो नोंथाङालाय?
आंबोथ' ट्रेभेलिं खामनानै मोजां मोनो। दा आंबो सानदों फैगौ बेे सामार भेकेसनाव गरम बन्द'आव ओ द दावबायनो सानदों आरो आरो बहाबा माने मोजां जायगाफ्राव हाजोआारि ओनसोलफ्राव बेफोराव आं थांनानै मोजां मोनखायो बेनि बेनिखायनो बेफोरबायदि जायगायाव आं थांनानै दावबायहैगोन आरो
औ औ औ औ स'ओ नोंथाङा औ। मा मा अबे अबे जायगायाव दावबायखो खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन आं दासिमबो ओ सिलं बै बे मेघालआवनो थांखांबाय सेरापन्जिफ्राव मोजां सेरापन्जिफ्रा बिराद मोनसे गुसुवरि ओनसोल नालाय बिराद मोजां बारहावायाबो मोजां।
औ
ओमफ्राय बेनि अनगायैबो बे मे मेघालय आवनो ओ बरापानि दोङो वार्स लेक दोङो एलिफेनट फल्स बेफोरावबो
उम
फैबाय। नाथाय बे दा कि आव थांनाय जायाखिसै सानदों उनाव उनफोराव दाव ओमफ्राय बेनि आ जिथु मोनसे मोजां सानदों आरो खालामना बे प्रदेशनि बे टाउनाव थांथारागोन होननानै आं सानबाय दं आरो एबार थांनाय जागोन ना जाया मोनथिया नाथाय थांगोनना आरो।
अ अ स' ओ नोंथाङा बे शलंनि जे एलिफेन्ट फल्स होननायखौ नुबायना।
औ आरो
स' नोंथाङा बेनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा कि माबायदि।
प्रसाद। बिराद माने बेबायदिनो ट्रलारफोर फैयो गुबुन गुबुन जायगानि फैनानै जायगायाथ' हिल्स एरिया नालाय। मोजां नां बेवहाय वाटारफल। होमबा। बे वाटारफल बोहैखारो। नुनानै ओमफ्राय। जों जास नायनो लागोन माने आङो नायनानै होनना बुङो
औ औ। औ।
दा नोंथाङा। गासिबो मा मा जायगायाव माने।
आङो सिशिलंआवबो। थांखांखाबायमोन आरो होमब्लाबो माने बहुत बार जायगा फोरखौ माने गिदिंजोबनाय जायाखै। बेनि थाखायनो आङो थांफिननो थाखाय थिरांथा लादों। आरो। आङो दावबायनाय। जायगानि मुंफोरा जाबाय जोंनि नर्थ इस्टार्नावनो बांसिन होनजायो। मेनलि जेरै। सिक्किमाव थांफेरबाय आङो। सिक्किम, दार्जिलिं बेथ' खाथि खाथियानोखा बेयाव थांफेरबाय आरो। थांफेरबाय। ओमफ्राय ओ। अरुणाचल प्रदेश बेयाव थांबाय। ओमफ्राय औ थांबाय बेफोराव थांबाय आरो।
औ मोजां मोजां जायागायावनो थांबाय थारैनो हबा आं नोथाङा एक्सपिरियेनसबो मोनबाय माबायदि दावबायनायनि मोनसे रंजानाय खु मोनबाय आरो माबायदि नुयि जायगा खौ नुबा मोजां नाङो थाङै जायगाफ्राव थांबा मोजां मोजां नाङो आंबो सानदों ट्रेभेलिंआ दावबायनाय मोनसे जिउनि मोनसे बाहागो मोनसे आं माने पार्ट अफ लाइफ बायदि मोनो आरो दाउ नांगौ ट्रेभेलिंआ
स' नोंथाङा भारत औ
खोनादो
एल'। अ अ राज एसे मोजां खोनाबाथ' औ खोनादों।
औ बुन हादोरफोराबो थांनो गोसो जायो हेलो। मोजां खोनादों ना? हेलौ